हेल
हेल!
औ हेलौ खोनादोंना नोंथां? आइया नोंथांनि आवाजखौ मोजां खोनाफैयाखै।
हेल
औ खोनादों?
औ खोनादों दासो खोनादों।
अ अ।
आंनिखौ खोनादों ना?
हा?
हा? आंनिखौ खोनादों?
बारा मोजां खोनाया खोनाया जादों माने।
उम र खोनासिगोन खोमा। स जोंहा दिनै
मोनसे टपिकनि सायाव रायलायनो माने आं सानदों आरो
ओमफ्राय आं सानदों आरोना।
आं आंनि आवाजखोनो दाबल दाबल खोनाबाय थादों।
आवाजखोनो दाबल दाबल खोनाबाय थादों। दालाय।
हेलौ।
हेल' आंनिखौ खोनायाखै
औ खोनादों दासो क्लियार खोनाबाय। आं बुंदोंमोन आरो माने। दिनैहाय आङो मोनसे टपिक बेनि सायाव सावरायनो होननानै नोंजों नोंजों दिसकास खालामनो होननानै मोनसे टपिकखौ लादों आरो बेयो जाबाय। ओ बरफोरनि गाननाय जोमनायखौ लानानै बरफोरनि गाननाय जोमनायखौ लानानै आरोना ओ खोनायाखै नामा?
खोनासैै नोंनिखौ
हेलौ हेलौ औ आं खोनाफैदोंमोन नों आंनिखौ खोनाहैयाखै नामा। होम नेटवर्क फ्रब्लेम जादों खोमा। हेलौ नोंथां औ खोनायाखै। खोनाबायना एबार। औ खोनाबाय ना।
हेलौ
मा जाखोथाय खोनायाखै।
खोनायासै नोंथां जेब्बो
दाबो खोनायाखै नामा? आया आं नोंनिखौ बिराद मोजां खोनाफैदोंमोन